हेलोव? जोंहा दिनै नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंहा दिनै गोबां बिदिनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनै गुवारै सावरायनोसै। नोंथांजोआ बिनि सायाव मा बुङो?
बेथ' गोबां गोबां मोजांनि बाथ्रा बे जों बेफोर बाथ्राफोरखौबो रायज्लायनाया जोबोर गोनांथार आरो मोजां जागोन।
औ जोङो बिदिब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय दावबायग्रा जायगाफोरा जोंहा भुटान बेफोरबायदिखौ जों रायलायनो हायो आरो गोबां पार्टफोर दङ जों बेफोरखौ जों सावरायनो हायो।
औ नंगौ।
जोंहा गोबां दावबायग्रा जायगाफोर दङ आरो जोङो लामा लामाबो जों दावबायनो हायो, जोंनि जोङो शिलंफोराव जों दावबायहैनो हायो, जोङो गुवाहाटि बायदि जायगाफोरावहा गोबां नेसनेल नेसनेल पार्कफोरावहाय जोङो बेरायनो हायो आरो गोबां बिदिनो साइन्स मिउजियाम बेफोरबायदियाव हाबनानै जोङो बायदि बायदि जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो। जों बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि ना जोङो सानस'नो हायो गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो गोबां बिदिनो दाब दाब जायगाफोराव बेरायहैयोब्ला जोंनि गोसोफोरा जोंनि साननाय हनायफोरा एसेबाबो जोङो गोजोननाय मोनो आरो जोंनि दुखु सिन्थाफ्रा जो ओ दसे समनिबाबो गोजान जायो। बेनिखायनो जोङो बेरायनांगौ आरो दाब दाब जायगाफोराव बेरायनायखौ थांखि खालामनांगौ। बिदिब्ला जोङो बेरायनाय समाव जोङो ओ गोजोनथाव बारफोरखौ लानो थाखाय जोङो बाइकफोरजों जों बेरायनांगौ अब्लानिया जोंनि गोसो गोसोफ्रा गोजोनो आरो जोंनि सोलेराव नांनाय गुसु बारजों जोंनि गोसोफ्रा रंजाखाङो जों बेफोरबायदि जों बेरायनो हायो आरो गरम बोथोर समाव जों हाजो जायगाफोराव बा वाटार पार्कफ्राव जों बेरायनांगौ। जायनि गेजेरजों जोंङो थान्दा गुसुफोरखौ जोंङो मोदोमाव लानो हायो। आरो जोङो बिदि गरमाव जोङो बिदि उलुर फुलुर जानायनिफ्राय जोङो बासियो। बेनिखायनो जोङो बेरायनांगौ आरो गोबां जायगाफोर दंब्लावो जोंहा जोंनि साखाथि फ्रावहा गोबां बिदि बेरायग्रा जायगाफोर दङ जायफ्राव गोबां सुबुंफोरा फैनानैहा बिदिनो पिकनिकफोर जायो आरो बेयावहा गोबां रंजायो, मोसायो आरो दुगैयो बेफोरबायदि खालामनानै जोंङो गोबां रंजानायखौ जों गुबुनखौबो नुयो आरो जोंबो जोंबो रंजाफायो आरो बेहाय गोबां रोखोमनि गारिफोर लानानै फैयो। जेरै बास कार अट' रिक्स' बाएक स्कुटि बेफोर बायदिजों फैनानै गोबां सुबुंफोरानो रंजाफैयो पार्टि खालामफैयो आरो पिकनिकफोर जाफैयो आरो मोसायो। बेहाय गथ' गथाय फेमिलिबो फैयो सोरबा मोजां मोनज्लायनायजोंबो फैगोन सोरबा बिदिनो लोगोफोरजोंबो फैगोन गोबां रंजानानै बे पिकनिक स्पटफोरावहा रंजायोम। बेफोरबायदिनो दोंङो भैरबकुन्द' दोंङो आरो सेजुसा दोंङो बेफोरबायदि जायगाफोरावहा गोबां सु बुंफोरा पिकनिक जाफैयो गो दाब दाब जायगानिफ्राय बयनिख्रुइबो फैसिनग्राया नोगोरफोरनिया फैयो। मानो होनोब्ला नोगोरफोराव बेफोरबायदि दै दै स्राय बोहैनाय मोना आरो गोजोन बारफोरखौ मोना बिनिखायनो बिथांमोनाहा गोबाव समनि गेजेरजों लोगो लाज्लायनानै बेफोरबायदि जायगायावहा कार गारि बासफोरजों ज' ज' फैनानै पिकनिक जायो आरो रंजायो। आरो बेफोरनि गे बेफोरावहा गोबां रोखोमनि रां फोरबो खामायनो हायो सुबुंफोरा जेरै बेहाव दखान होनानै दैनि दखान होनो हायो मेथाइ जाग्राफोर दावबायनानै फानथिंनो हायो बेफोरबायदि गोबां रां खामायनो हायो आरो बेफोर रांफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरा मोजां जायो जों बेफोरबायदि जो गोबां रायज्लायनो हायो आरो जों रायज्लायबावनो हायो जि गोबां बेयावहा गाननाय जोमनायफोरबो जोंङो फाननो हायो। दावबायारिफोरा बे जायगानि गाननाय जोमनायफोरखौ नुनानै गाननो लु बैयो जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिथ'लाबायो नाथाय बिदि फाननाय नुयोबोला आरो बेफोरबायदिखो जोंङो भारा होयोब्ला गाननाय जोमनायफोरखौ बिथांमोना गाननायनानै फट' लायो आरो गोबां रांफोरखौ जोङो खामायनो हायो। आरो गोबां सुबुंफोरानो जोंनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ बायनानै लाना थाङो। आरो बेफोरावहा सान्दुं गोसा जायोब्ला जोङो दैफोर फानथिंनांगौ आरो ओ थान्दा जुसफोर जों फानथिनांगौ आरो फिथाइ सामथाइफोर फानथिनांगौ। आरो ओंखाम जाखांनाय नुदोंबा जोङो गयफोरखौ फानना हैनांगौ अब्लानिया मोजां जायो। बे बेफोरबायदि जों दावबायग्रा जायगाफोरखौ जों मोननो हायो। आरो पार्कफोराव थांङोब्ला जोंङो बेफोरबायदिनो दिन्दां दिन्दां जाग्राफोराव जों जनानै जोङो बारफोरखौ जोंनि मोदोमाव लानो हायो आरो गोबां जोंनि गथ'फोरखौ जों लांफानानै बेफोराव गेलेफोर होनो हायो आरो गोबां बिदिनो मोजां मोजां सिनारिफोरखौहा बे फार्कफोराव हा होना दोननाय जायो बेफोरखौ जों नुहैनानै जोंनि गोसोफोरा गोजोनो आरो गो बां बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ बे पार्कफोराव गायनाय जायो बे पार्कनि गायनाय बिबार फोरखौ जोङो गोजोननाय मोनो आरो बेयाव बायदि रोखोमनि गाबफोर जों आबुं बायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ जों नुहैयो जेरैहाय जोङो मोनसे पार्काव थाङोब्ला जोङो गलाब बिबारखौ जोंनो नुथारगोनानो नुथारगोन बियो बायदि खालारनि थायो बायदि बायदि गाबनि बेयावहा जोङो गोमो गो थां बेफोरबायदि गाबनि जों मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि गाबफोरखौ जोङो नुबावनो हायो गुफुर आरो गोजा गलाफि बेफोरबायदि गाबफोरखौ जों नुयो आरो सान जबा आरो दालिया बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि बिबारफोर खौ जों नुहैयो जायफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ गो जोंनो आरो जोङो बेफोरखौ जोङो न'आव लाबोनो गोसो जालायो नाथाय बेफोरबायदि खालामनो जाया मानो होनब्ला पार्कफोरा नोंनि आंनि मोनसे गेलेग्रा थावनि
औ नंगौ जोङो बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव बेरायनानै जों जोंनि गोसोफोरखौ बेबायदिनो गोजोनग्लाय होनो हायो। जों बेबायदिनो गोदान गोदान जायगाफोराव बेरायोब्ला जों गोदान गोदान जायगाफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसो फोरा बेबायदिनो गोजोनो गोदान गोदान बेबायदि जायगाफोरजों लोगोसे जोंनि गोसोफोराबो गोबां बेबायदि गोजोननायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जों गोजान गोजान हान्थिनाय लामाफोराव बेबायदिनो जोङो फेमिलियै एबा न'खरनि मानसि फोरजोंबो बेरायनो हायो आरो लोगोसे गावनि लोगोफोरजोंब्लाबो जों बेरायनो हायो जोङो गावनि लोगोफोरजों बेरायहैयोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जायगाफोराव बेबायदि बेरायनानै जों गावनि गोसो फोरखौ जों गोजोन होनो हायो। बेबायदिनो जोंनि साखाथिफोरावनो दङ जेरै तेजपुर बिबायदि बेबायदि जायगाफोराव गोबां गुबुन गुबुन मुंनि बेबायदिनो पार्कफोरबायदि खुलिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो बेल' नङा जोंनि साखाथि फाखाथियावनो गोबां बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव गोदान गोदान बिदिनो पार्कफोरखौ जों खुलिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। जों बेबायदिनो बेमिलि-फेमिलिहै थाङोब्ला जोङो जोंनि न'खरनि बिदि उन्दै गथ'फोर थायोब्ला जों बेफोर बिसोर गथ'फोरखौ जों लांफानानै बिथांमोननि गोसोखौ खौबो गोजोन होनो हायो बिथांमोना बेबायदि पार्कफोराव बेबायदिनो सासेला बेबायदि जाग्राफोर थायोब्ला बिथांमोना बेबायदि सासेला जानानै बिथांमोना गेलेनानै गोजोननाय मोनो बेबायदिनो आरो गुबुन बेबायदि मुसु खुखाफोर बानायनायफोरखौ नुयोब्ला बेबायदिनो बिथांमोनहा गोजोननाय मोनो आरो गेलेनो गेलेयो आरो रंजायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेबायदि पार्कफोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि सिनारिफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि गोसोफोराबो बेयाव थांनानै गोबां गोजोननाय आरो बेबायदिनो अरुणाचल बेबायदि जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो बेबायदि गरम बोथोराव थाङोब्ला जोंहा जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनोबा बिथिं गोबांबो बिदिनो थान्दा जायो बेखायनो जों गरमाव बिबायदिनो थानो बायोब्ला जोङो बे ं अरुणाचलफोरथिं बेबायदि बेरायहैयोब्ला जोंहा जोंनि गोसोफोराबो गोजोन मोनो मानो होनोबा बिथिं गोबां बेबायदिनो थान्दा जाबाय थायो। आरो बेबायदिनो थान्दाजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो हायोनाव गोबां बेबायदिनो बिफां लाइफांफोर जों नुलाङो बेफोरबायदिनो बुंलाङोब्लाबो जोंनि गोसोफोराबो बिदिनो गोजोननाय मोनो। बेखायनो जों गासैबो बिदि जायगा। गोदान जायगाफोराव बिदि बेरायबाय थायो। ब्ला जोंनि गोसोफोरानो गोदान गोदान जानानै गोदान गोदान जायगाफोराव फरायबाय थायो। गोसोफोरा गोजोनबाय दाना। थानो हागोन आरो जों जेब्लायबो खुसियाव थालांबाय थानो हागोन। जों बेफोरबायदि हान्थिनाय लामाफोराव गोबां बेबायदिनो पार्कफोराव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो हर थानायनिबो बेबायदि राहा लामा बेबायदि दोननाय जायो आथिखालनि मुगायाव बेफोरावबो जों थानानै बेबायदि हर हरसेखौ जों बारहोनो हायो बेखायनो जों बेफोरावबो बुकिं खालाम। खालामनानै जोङो बे हौवासाफोरखौ बेबायदि जों फेमिलियै थानानै जोङो। बेफोराव थानानै आरोबाव बिबायदि बेयाव। साननै सानथाम बेबायदि थानो हानाय बेबायदि राहा लामाफोरखौ मोननो हायो आरो गोजान गोजान लामाफोराव जों थाङोब्ला जोंहा बिदिनो थाथ'नांगौ जायोमोन। मोना गुना जायोब्ला मानो होनोब्ला मोना गुना जानाय समाव गोबां बेबायदिनो ओ गिलु बालु बेबायदि जाथायफोर जानो हागौ मोनाबिलि समाव बेखायनो जों मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जों बेबायदि रुमफोरखौ बेबायदि नागिरनानै बेबायदि खाथि खालायाव बेबायदि। जों रुम नागिरनानै बेबायदि थालांनाय जायो आरो सोरांनाय लोगो लोगो जों बिबायदिनो गोजान हान्थि। लामायाव हान्थियोब्ला आरो सावनाय लोगो लोगोनो जों बयबो बिदिनो जि जायगासिम थांगोन बे जायगानि सिम थांनो थाखाय बेबायदि लाहार फाहार खालामनाय जायो। जों बेखायनो जेब्लायबो जेरैथिंबो जों लोगोफोरजों एबा फेमिलिफोरजों जों बेरायनो नांगौ होमब्लासो जों गोदान गोदान नलेजफोरखौ मोनगोन। बेरायनायजों लोगोसे जों गोदान गोदान बिदिनो नलेजफोरखौबो मोनलांबाय थायो बेखायनो जों। बेरायनाया जोबोर गोनांथार जोंनि थाखाय। जोंहा दिनै समा जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'सै।
औ जोंना समाबो गोबां जाबाय नोंथांजोजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय बे। खायनो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।